अखा नोंथां।
औ गोजोन गोजोन बेलासिनि नोंथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिब रोजा रोत माबा जासिहरनाय थाबाय नोंथां। बिदिनो गोजोन जासिहरनाय थाबाय हामलाय गाहाम हामलाय थि जासि खिथि हरनाय थाबाय नोंथांसिम।
औ आंनिसिमबो नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि जाहाथे गाह हामलायनाय जासिहरननाय थाबाय नोंथांआ
औ बिब्दिनो नोंथां एसे बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
अ हागोन नोंथां।
औ बिदिनो सुंद'योब्लाबो एसे फोरमायना होदो नोंथां हागौबा औ।
फोरमायनो नोंथां अब्लालाय आङो बैसागुनि नैथि सानखौ मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो नोंथां। जों बर'फ्रा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं।
औ औ औ
जायखौ बर' आइजोफोरा बानायो बैसागुआव बैसागुआव फोरबोआवबो बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गानो खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा, आर'नाइ आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो आरोना नोंथां सरासनस्रायै गामसाफोरा गामसाफोरनि गाबा जाबाय। गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो।
बर' आइजोफोरनि दख ना दख'ना दख'ना गानो बर' आइजोफोरा दख'ना गानो नोंथां। बेयो बायदि रोखोमनि डजाइनजों लोगोसे बेनि गाबा होनदां गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानो हागौ गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायफब माफब बै रंजानाय जायो आरो नोंथां बे
औ
रंजानायै बाजानायै फालिनाय जायो नोंथां। दुइसिना दुइसिना देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो। गामिनि सुबुं फोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव थायो खोनादोंना नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों नंगौ।
न' न' थांनानै दल, फेंफा, जाबस्रिं जथा औवानि थरखा, खाम, ‌ गंगोना आरि लानानै खनै मोसायै आरो न' बिगोमानि गाहाम हास्थायो।
औ औ औ नंगौ नोंथां औ
आं बे बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै
मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै आरो बिबनां एदावलायनाय बिहाव बिहामजो जंखायलायनाय
औ औ औ
गोसो थोलायनायनि मेथाइ बायदि मेथाइ खननाय जायो आरो नोंथां। आरो रंजा बाजायै फालिनाय जायैखायनो बैसागुखौ रंजालि बैसागु होननाय जायो नोंथां।
औ नोंथां औ नोंथाङा आं आंनियाव सोंथिफोर
अ नोंथां र' एसे नोंथां एसे दङ नोंथां आ ओमफाय नोंनाव सोंगासिनो दां
औ औ औ
बैसागुआ आसामनि बर' सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव उदां बोथोरनि फालिथाय फोरबो जाय गोदान बोसोरनि जागायजेननायखौ दिन्थियो आरो बेयो हारि हारिमुवारि फोरमायथि आरो धोरोमारि फालिनायनि मोनसे सम जाय माखासे गोदान गोहोम खोख्लैसेयावबो बिसोरनि धोनि दोरोंफोरखौ दिन्थियो
औ औ नोंथां औ
हौवा मानसिफोरखौ खौसे खालामो आरो बिसोरो रंजानाय आरो खुसिनि मोनसेल' थांखिनि थाखाय ज' जायो बेनि अनगायैबो फोरबोफोरा जोंनि हारिमु आरो धोरोमखौ बोजबना लानायाव जोंखौ मदद खालामो। बिसोरनि जिउनि खौसेथि सिफायनायाव जोबोद हेफाजाब होयो आरो नोंथां बे बैसागु जोङो जाहाथे
आगोलनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौमोना जाहाथे फालिबोनाय जादों आरो बे बैसागु जाहाथे बेनिखायनो बे औ औ औ बेखौ जोङो फालिबोबाय थायो जाहाथे आबै आबौमोना फालिबोबाय जेब्ला जों बेखायनो फालिबोबाय थानाय जायो बे बैसागुखौ न थाङाबा बेनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां नोंथाङा बैसागुनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन जेरै दामनाय देनाय बेनि बागै एसे नोंथाङा फोरमायनो हगोनना नोंथां? औ बिदिनोब्लााय जोंथ' जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोनि बागै एसे फोरमायना हागोनना
औ बिब्दिनो जोंथ' बैसागु होनोब्ला बिब्दिनो रंजानाय बाजानाय बिब्दिनो जोङो बैसा बैसागुआ मोननै रोखोमनि दङ बिब्दिनो मोनसेखौ जोङो मोसौ बैसागु होननानै फालियो आरो मोनसेखौ जोङो बिब्दिनो मानसि बैसागु होननानै फालिनाय जायो नोंथां।
औ बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ आसामनि बर' हारिजों फालिजानाय मोनसे उदां बोथोरनि फोरबो। जाय गावसोरनि गोदान बोसोरनि जा-जा-जागायनायखौ दिन्थियो औ नोंथां नोंथाङा थारखौनो खोनादों आरो बियो दोरोङारि मोसानाय देंखो आरो जानाय लोंनाय जों रंजानायनि मोनसे सम बैसागुआ आसामनि बर'फोरनि गेजेराव बयजोंबो मोजां मोनजानाय फोरबोआव समिया रावआव बैसागुखौ बिहु बुंनाय जायो नोंथां। जेरैहाय जोंनि बर'फोरा बिब्दिनो बैसागुखौ बिदिनो रंजालि बैसागु बैसागु होनना बुंनाय जायो बिब्दिनो बिसोरबो असमियाफोराबो बिदिनो मोनसे मुं दोननाय जादों नोंथां। बर'फोरा बे मुंदांखा फोरबोफोरखौ बैसागु बुङो जायनि ओंथिया जागायजेननाय बिबदिनो हारि धोरोम राव बासिया जा से बर'फोरा बयबो बैसागु फालियो बैसागु जों जोंनि आबाद मावनायनि मोनसे नागारनो हायै सोमोन्दै दङ बेनिखायनो बैसागुखौ आबाद फिथायारि फोरबो होननानैबो साननाय जायो।
जेरैहाय जोङो बेखेवनायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बिब्दिनो बैसागु फोरबोखौ बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनि फ्राइनो फालिबोदों सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो बर' फोरनि एप्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलि बैसागु फालिदोंमोन नों
औ नोंथां
औ औ बिब्दिनो बुंनो थाङोब्ला आरो दंबावो नोंथां जेरैहाय बैसागु फोरबोखौ गिबि साननिफ्राय स्नि सानसिम फालिनानै लानाय जायो नोंथां।
औ नोंथां
नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरा बा बहाग एबा बैसागनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिदोंमोन बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो ओ रंजानाय लोगो लोगो बै सोरगोआव थांनाय बिफागुरु बिमाागुरु बर' हारिनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसो सोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दङ जेरैहाय जोङो दैज्लां बोथोरनि दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसो एबा मायथाइनि आगु बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालियो। बैसागु फोरबोखौ मोननै बाहागोआव फालिनाय जायो बै फोरनो जाबाय मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु जोङो बिब्दिनो मोसौ बैसागु होनोब्ला बेखौनो फोरमायोदि बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु। बुंनो थाङोब्ला मोसौ बैसागुआव बैसागु‌ फो-फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजेराव मोनसे। मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैथ्र' दाननि जोबथा सानाव एबा खालि फालिनाय जायो जेरैहाय मोसौ मैसो फालिथायनि समाव बर'फोरा माखासे नेयम खान्थिफोरखौ फालिनानै गा मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लांनाय जायो।
ओ नंगौ नोंथां
औ बिब्दिनो मोसौ मैसो थुखैनायनि थुखैनायनि थाखाय माखा से मुवाफोरनि गोनांथि जायो जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फैनायनि सि सानसे सिगां एबा नागिरनानै लायो एबा बुथुमनानै लाखि लायो।
ओं नोंथां।
बेसादफोरानो जाबाय माखासे बिबार थामहिनबा खाथ्रि बिबार मोखोना बिबार दिग्लि लितिल आइजें लावथि लावथि रायदों लाव फान्थाव, दावा बिबार, सबाय गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बि बिबारनि फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायो आरो गासैबो मोसौ मैसोनो माला गान होनाय जायो बिब्दिनो जोङो बुंनो थाङोब्ला मोसौनियाव बिब्दिनो बिदिनो साराय एबा खान्थानिफ्राय जोङो‌। गोसोम हांगार हख'ना लायो आरो बेसरनि थावजों गलायनानै गोसोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथाब थुयो। आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिग्लिलिथिजों लासै लासै से बुना होब्ला बिथांमोना खा मोसौफोरा बिब्दिनो गलिनिफ्राय हगारनानै हरनाय जायो जेरैहाय बे समाव मोसौ बिब्दिनो लावखारफोर ब्ला दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइखौ गाहायाव फोरमायनाय जायो फोरमायनानै होलां नोंथां बिदि बुंनो थाङोब्ला जोङो औ बुंनो थाङोब्ला' जोङो बिब्दिनो बोसोर बोसोर एरै हानजा हानजा माने गिदिर बिफानि खिदिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बादि जा बारि खनानियावबो बुंला बेबादि जा गिदिर जांगिला औ बे बेबादि मेथाइ खननानै बिब्दिनो मोथौ मोसौ मोसौखौ जोङो थुखै खांनायनि उनाव बे मेथाइखौ खननाय जायो नोंथां जेरैहाय बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नियम खान्थिबो खालामो। बेखौ सांख्रान्थि सानखालिनो खालामनाय जायो जेरैहाय बायदि रोखो रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बै फोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबो संनानै जानाय जायो। बिब्दिनो हाग्रानिफ्राय बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो जायखौ गोखा गोखै खाजि जानाय होननानैबो मि थिनाय जायो नोंथां औ औ। बिब बेनि ओंथिया फोरमायोदि गोजाम बोसोरनि बे बोसोननाय आरो बायदि रोखोमनि बेमार आजारनिफ्राय खाय बा बिब्दिनो बेमार आजारनिफ्राय बारग'नो थाखाय जोङो बेबायदि ओंख्रिफोरखौ संनानै जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नामा ओमफ्राय नोंथां एसे फोरमायजागोन नामा? ओरैनो नोंथां बाय आरो एसे एसे फोरमायजाबावनानै नोंथांनो आं एसे बाय अ अ बैसागुआ सैत्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय बैसागुआ जागायजेनो। बर'फोरा एप्रिलनि गेजेराव असमिया एबा बेंगलि केलेन्डारनि बहाग एबा बैसाग दाननि गिबि अक्ट'आव बैसागु फालिबोदोंमोन बैसागु फोरबोखौ गिबि साननि फ्राय स्नि सानसिम फालिनाय जायो नाथाय दोरोङारि समाव बर'फोरना बाहाग बहागनि एबा बैसागनि गासै दानावनो बैसागुखौ फालिदोंमोन। बैसागु बोथोराव रंजानाय लोगो लोगो सोरगोआव थांनाय बिफा गुरु बिमा गुरु बर' हारिनि बर' जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनाय हुदायाबो बर' हारिनियाव दं दैज्लां बोथोरनि दुखु जारला गोनां खामानि मावनायनि सम सफैनायनि सिगां बैसो एबा मायथाइनि आगु बैसाग दानाव रंजानाय बाजानाय सम बे गोथार समखौ बर'फोरा रंजा बाजायै फालिबोदों आरो नोंथां औ नोथां औ औ नंगौ नोंथां जोंना समाबो जोब्बाय नोंथां औ नोंथां जोंनिया समाबो जाबायानो नोंथां औ नोंथाङा जाहाथे आं सोंनाय सोंथिखौ बुंनायनि थाखाय नोंथांनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथां गोजोन बेलासिनि औ नोंथां
नोंथाङाबो आंनि बे सोंनायनि फिननायखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साफायखर बावनाय थाबाय नोंथांनिसिम औ नोंथां दे अब्ला नोंथां जोंनिया समाबो जाबाय
औ नोंथां दे नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय दे नोंथां औ दे